हेल'
हेल'
औ खोनाबाय ना?
हेल'
औ खोनायाखै हेल' औ खोनाबाय खोनाबाय
औ अब्ला जों दा मा आयदाखौ सावरायनो?
जों होनबा दा बर'फोरनि दानाय सि जोम दानाय लुनाय माबोरै लुयो माब्रै बानायो
खोनायासै
हेल' खोनादोंना? औ औ औ ओ जों दायो माने बर'फ्रा माबोरै ओ गावनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौ मारै माने दायो एबा लुयो जों बिनि सायाव सावरायसै नंङा होनबा
औ जायो नोंथां
औ ओम होमबा नों थांङा जागायदो नामा? अब्ला नोंथाङा ओ एसे बुंथिनानै होगोन ना? औ औ औ औ औ ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला
जोंनि ओ आबै आबौमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ बेफोरखौ माने ओ मा होनो बेखौ बर' ओ माने मोनसे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे माने सोलिबोनाय मोनसे मा होनो बेखौ कालसारजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मा होनो आदब खायदा। होननानै जों बुंजायो आरोखि नोंथां। दा खोनाबाय नोंथां औ औ बेफोरखौ माने औ औ औ ओ नाथाय बेफोर माने समजों लोगोसे ओ लासै लासै ओ मानसिनि साननाय हनायफ्रा माने ओ चेन्स मोनजों लोगोसे मानेफोर आदब खायदाबो माने चेन्ज जाबोनाय बा सोलायबोनायखौ जों नुनो बिदिनो जेरै दानाय लुनायनि बेलायाव जोंनि बर'फोरनिया बुंनो थाङोबा जेरै ओ दख'ना दानाय ओ ओमफ्राय बिनिफ्राय गामसा दानाय बेनिफ्राय जोमब्रा आर'नाइ बायदि बायदि रोखोमनि आरोखि जि ओ जि जोमफोरखौ जों माने दाबो दानायखौ जोंनि आबै आबौमोनखौ दानायखौ जों नुबोदों आरोखि लोगोसे बिनि ओ ओ लोगोसे बुंनो थाङोब्ला मानि ओ जि जोम दानायनि बेलायाव माने जों दख'नाखौनो जों माने गिबि सारि बेयाव दोननांगोन आरोखि बे-बेनिफ्राय जों औ बिनिफ्राय जों गामसा, आर'नाइ बायदि बायदि आरोखि ओ आर'नायाबो ओ आर'नाइखौ जों ओ रायखांनांगौ गोनां थि जाना फैयो मानोना बे जोंनि ओ सिनायथि ओ आर'नाइजोंनो माने गुबुन गुबुन जायगानि बा बुहुमनि बा जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि माने मानसिफ्रा आर'नाइजोंनो माने औ बियो माने बरफोरनि मोनसे ओ ट्रेडिसनेल मोनसे ओ माबा होननानै ओ मा होनो बेखौ बेखौ ओ मोनसे ओ मोनसे जि जायखौ जों औ औ सिनायथि औ औ औ बिदि होननानै जोंखौ माने सिनायथि मोनो आरोखि जों बेफोरजोंनो। जाय मानि आर'नाया आ‌ माखासे सान माखासे दान सिगांसो माने जियइ थेक मोननाय आरोखि बेफोरबायदिनो आरोखि लोगोसे बेनि अनगायैबो माने औ लोगोसे बिनि अनगायैबो जेरै जोमग्राफोरनि मादाव ओ मुगानि जेरै जेर इ न्दि इन्दि सि जायखौ होनो ना औ बेफोर बे फोरजों बेफोरखौ माने औ बेफोर माने मोननो थाङै ओ जिराद माने दानि जुगावथ' माने बारा मोननोबो थांनो थां ला नङा होमबाबा? औ औ मानि औ जों बेफोरखौ माने ओ लोगोसे जों बेफोरखौ माने जोंनि बर'फ्रा माने दानानै लुनानै मानि बेफोरखौ जों कमारसियेल माबायावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो आरोखि जायफ्रा माने नख'राव गोरिब जेनेबा हा हु एसिबांबो गैया साख्रि बाख्रि गैया माने बेफोर बैसोर माने नख'रफोरा माने दखना फोरखौनो दानानै ओ गामसाफोरखौनो दानानै माने फाननानै गावनि नि न'खरखौ माने खांनायखौ जों नुबोदों आरोखि औ। लोगोसे माने जायफोर दं औ औ नंगौ औ औ
ओ नोंसिनि गामियाव बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ न'खराव आरोना
खराव आरोना
बर' नखरावहाय
औ आथिखालाव औ जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव माने दासि सिमबो माने जनायखौ नुनो मोननाय जादों आरोखि नोंथां लोगोसे माने औ लोगोसे माने न'आवबो न'आव गाननोल' दाग्राफोरबो दं खायसे खायसे बाजाराव लांनानै फानहैनो थाखाय जाग्राफोरबो दं आरो औ दा नों
ओरैनो अब्ला नोंथांमोननिथिं ओ माबायदि
माबायदि खुन्दुंखौहाय बांसिनै दानाय जायो ओ आं
खल सुथा ओमफ्राय माइदि होनो जे
औ औ बेफोरनि बेलायावहाय औ अबे खुन्दुंखौ बांसिनै दायो औ जोंनि मानि जोंनि आंनि नुनायावथ मानि जायखौनो माइदि कलसुथा आं बे मोननैखौनो बांसिन खोनानाय नुनो मोनो आरोखि
औ औ बेनि अन दाथ' माने गुबुन गुबुनखौ आं बारा मिथिला नोंथां दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माने नोंनि नुनायाव माने मा मा सिखौ बांसिन दायो आरो बेफोरखौ माबोरै दायो आरो मा मा नाम दं नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना
हागोन औ आं जा मिथियो बेखौ फोरमायनो हागोन जोंनि ओनसोल लाव आरो ना एबा जोंनि गामियाव खुन्दुं गुबै ओ जायगायाव जोङो माइदि होननानै बुङो नङा होमबा जेरै जोङो खुन्दुंखो दानो थाखाय आथिखालथ' जों बाजारनिफ्रायसो गलानिफ्रायसो बायनानै लाबोयोना बेखौ जोङो गिबियावनो माइरंजों माइदि होयो आरो ना माइ खौ बा ओंखाम संनानै एसे दोलो दै होनानै संनानै जोङो बेखौहाय खुन्दुंखौ सिप्लेयो सिप्लेनानै माइदि होयो बे बिदि माइदि गोनांखौहाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव बांसिनै दायो आरो ओ बेबायदि दानायावहाय दख'नाखौनो बांसिन दायो दखना जों लोगोसेनो ओ गामसाखौबो दानाय नुनो मोनो ओमफ्राय गामसायावहाय जोंनि गामिया आवहाय थलसुथाखौनो बाहायो मानो होनोबा जोङो गामसाखौहाय गोदोनिफ्रायनो माइदि गोनां दानायखौ नुनो मोनखाया खलसुथाया मानो होनबा दैज्लां मेसें जेरावबो दाजायो नालाय
ओरै नोङो
जे जों गामसा गामसा होनदों जायखौ बियो जोंना माइदि गोनांबाथाय बियो खरां खथं जागोन ना बिनिखायनो ओ खल सुथाखौ बांसिनै दायो आरो ओरैनो खल सिुथाखौनो बाहायखायो गामसायावहाय बिदि खुन्दुंआ जोंना खल सुथा आरो खुन्दुं गुबै बे मोनो
बे मोननैखौ बाहायो औ
उम अब्ला नोंथाङा सोंथि खालामगोन नामा माबाफोर
औ औ औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बेफोरखौ माने दानानै लुनानै माने ओ मानि बेयाव गामि ओनसोलाव रायजो जानाय ओ मानसिफ्रा दानानै लुनानै माबादि रां आरजिनो हादों आरो माबोरै जौगानाय फैदों नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
हागोन नोंथां जोंनियावथ' बुंनो थाङोब्ला आरोना
ओ दख'ना दानाया एसेबांमोन
दानाया एसेबांमोन।
फाननो होननानै बा फालांगि खालामनो होननानै संनानै दानायखौ नुनो मोना जायखिनि जोङो जाहाथे बाजारनिफ्राय दाबायनांथों बा बायनानै दागाननांथों बिनि थाखाय जोङो नांगौखिनि न'आवनो ओ बाजारनिफ्राय
निफ्राय खुन्दुं फोरखौ बायनानै दानानै लायो आरो माब्लाबा
जोङो नांगौ जाथारबाल' आरोना बेखौ गांफा गांनै बेबायदि ओ ओ गुबुन जेनेबा सोरबाया दानायखौ नुयोब्ला बियो नालाय बायनो बेबायदियावल' फाननाय जायो आरो ओरैनो फालांगि खालामनाय बा गुबुन बाजारावहाय लांनानै हैनाय बा फायखारिफोरनो हैनाय बिदिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। न'आवनो बाहायनो थाखाय जे न'आव
औ औ
माब्लाबा नांथारगौ जायो मानिबा गोनांथियाव बा गथ' गथायखौ जों स्कुल फरायहोनायाव सोरनाबा नोङो रां बेबायदियाव बाहायो आरो
औ औ औ
अब्ला नोंथाङा जे ओ दख'ना दानाय होन नङोमोन ना बे दख'ना दानायनि माखासे जे आगरफोर थायोना बा जि दा
औ औ औ नामफोरखौ आं मोननैसोखौ मिथिगौ ओ जेरै मा होनो फारौ मेगन बिदिनो ओ दाउसा मोख्रेबबो दंमोन नामाथाय? औ औ बिदिनो ओमफ्राय मै मैनि मा होनदों बेखौ? ओ मोनसे दंबावो औ मै आगर जिखुनु आं बेफोरखौल' मिथिनाय जायो आरोखि। गुबुनफोरखौ आं बारा मोनथिनाय जाया नोंथाङा बेनि अनगायैबो आलदाखौ मोनथिगोन नामा?
औ मोनथियो मोनथिनायाहाय आंबो एसेबां मानि मिथिया जा ओ न'खराव दानाय जायो बा गामियाव जाय नखराव दायो बेफोराव नुयो नालाय बेखौल' मिथिखौ एसे आं मोनथिनाय आगरफोरनि मुंफोरानो जाबाय
ओ
फारौ मेगन ओमफ्राय बैग्रि आगर ओमफ्रा फाय माउजि आफा ओमफ्राय खांख्रिखला आगर ओमफ्रायो बेमा आगर ओरै ओ मा होनो बि दिखौ नाब्ले आगर ओ बेफोरखौ जोंनिथिंहाय बांसिनै दानाय जायो आरो हम ओमफायो औ दिंखिया दिंखिया आगर हाजो आगर बेफोरखौबो दा
औ औ औ नंगौ होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायना
औ औ
औ ओ नोंथां औ औ औ औ दे औ गोजोनथों।